हेलौ नोंथां औ खोनाबाय दे। ए औ आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दिनै दसे समबाबो दिहुननानै। माने जों बोथोरजों सोमोन्दो थानाय खायसे फोरबो फोर दंना बिसोरनि सायाव एसे एसे सुंद'यैब्लाबो जों सावरायनो होननानै सानदों।
औ बर' सावरायनो हागोन दे नोंथां ओमफ्राय बर'नि ना नोंथां।
बर'नि जोंनि बर' समाजनि बर' हारिनिनो जिहेथु जों बोथोरजों सोमोन्दो थानाय होनोबा जोंहा गुबैयै बैसागुखौ जोङो। औ गिबियावनो मोनग्रोयो आरो बेनि उनाव जाबाय नैथियाव मोनो जोङो मागो दमासि जि थु जों बेखौ बुङो जानायनि जानायनि फोरबो बा जानायनि बैसागु आरो थामथियावनो जों गुबै माने काथि फोरबो एबा खाथि गसा सावनाय नङा होमबा नोंथां जों बे मोनथामनि सायावनो जोङो ओ। दसे सम हायोब्लाबो सावरायनो होननानै सानदों।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जोङो दा आङो काति फोरबोखौनो बुंग्रोनोसै जेनेबा गा गासा सावनाय जायखौ जोङो ओ काति दानावहाय फालिनाय जायो जेब्ला ओ उम बोथोरजों सोमोन्दो थानाय नालाय बे आबादजों सोमोन्दो थानाय माने जोंनि औ बर' फोरा आबाद मावनानैनो माइ आबाद मावनानैनो ओ फ्राय सुबुङानो जिउ खुङो नालाय
औ नोंथां
बेबायदिनो बे माइ ओंखारनाय समाव बा माइ बिबार आरो खिलिजेननाय समाव जि जों खाथि गासा सावो। बेखौ जोङो मानो सावो बेनि सायाव जोङो एसे बुंनो हागोन आरो औ जेनेबा जोङो काति औ सावनाय समावहाय जोङो मोनाबिलि समाव जोङो फोथाराव गावबा गाव फोथारनि मालिकआ बा दुब्लियाव थांनानै माने गासा सावनो जोङो गासा सावहैयो मोनाबिलियाव आलारि बाखि सहयो नङा होमबा नोंथां?
औ
नोंसोरनिथिंजायैबो बेबायदि खालामो जानांगौ। औ बे ओरैनो सावनायाव माबायदि जगर लायो नोंथाङा एसे ओरैनो फोरमायना होदो नोंथांनि रोंगौथिजों
अ बे काति फोर फोरबोखौथ' आसिन दाननि सोबथा सानाव खालामनाय जायो बर'फोरा ओमफ्राय जों ओ बर' फोरा मोनसे आबाद गाहाय हारि नालाय आबादजोंनो सोनारनानै थानाय बर'फोरनि बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ बेजों लोगोसे बर'फोरा माइ आबादजों सोमोन्दो थानाय गोबां फोरबो लाखि नाय जायो बेनि गेजेराव बे काति फोरबोआ बो मोनसे बेयाव आबाद आबादारि औ फोरबो हिसाबै गोलैयो आरो बर'फोरनि ओमफाय ओ जोंना दिनैसिमबो माने बे माबाखौ जोबबोनाय नुनो मोनाखै आरो
औ
आथिखालाव गासिबो बर' गामियावनो बेयो सोलियो।
औ सोलियो। औ
बेयो जोंहा बे काति फोरबोखौ माने गुबुन बायदि जेनेबा गुबुन फोरबो बायदि न'खर न'खरनि हिनजावखौल' नांलाया आरो बेवहाय हौवा हिनजाव थांनानैहाय बे साथिखौ दुब्लि फोथाराव सावहैनो हायो गावबा गाव दुब्लियाव बेनिफ्राय बै ओ सावैनाय समाव जोंहा माखासे जगार नांगौ जायो जगारफोरानो जाबाय जोंहा औवा थानो नांगोन थुनो थाखाय बेखौथ' जोंहा हायाव सावा नालाय एसे गोजौयावसो सावो नुसारनाय बायदिहै बेनिफ्राय गि बियावनो औवा फिसा दाननानै लाग्रोयो आरो औवा फिसा दाननानै ला बाय बेनि उनावहाय थालिर थायोना नोंथां औ बै थालिरखौ हास'नाय जायो आरो बै औवायाव थुनो नांगौ ना औवाया फिसा बेवहायथ' साथि खाला लगायजाया बेनि थाखाय थालिरखौ दाननानै लाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा बै साथिखौ सावनो थाखाय हानि आलारि साथि लानाय जा जायो आरो जायगा लानानै जायगा बेखौ थाइगिर बिखङावबो होनाय जायो आरो
थाइगिर बिखंयाव जोंबो खावनाय जायो
बेनिफ्राय आरो बै मैदुफुला
औ औ औ नुदों नुदों
औ बे मुदुफोरखौबो हाख खावनाय जायो आरो हाखावनानै बे खावसे जागोन ना अब्ला बेवहाय थाव थाव गुबै खौ होनानै ओमफाय बेवहाय साथि खाला लागायनानै सावनो हायो ओमफाय बेखौबो ज गार हिसाबै लानाय जायो बेजों लोगोसे बिबार बावनो थाखाय बिबारबो लानाय जायो बेजों धुप देसालि एनि फ्राय बे थालिर औवा बेनिफ्राय साथि सावनो थाखाय आलारि बाथि बेखौ लानाय जायो बेनिफ्राय न'खरनि गाहाय हौवाबा खायसे नखरा न'खरनि गाहाय हौवा हिनजाव थांनानै दुब्लि फोथाराव सावनायहैनाय जायो नाथाय खायसे फोरा जेनेबा न'खरनि हौवा बा हिनजावनो थांनानै सावहैनाय जायो आरो जयै थाङाबाबो बेनिफ्रायो बैहाय दुब्लियाव थांनानै गावसिनि हायाव खायसेया गावनि गोसो बायदि आरो जेनेबा खायसेया बुरजाबो सावो खायसेया जेनेबा बिगा हिसाबाव बा दब्लाय हिसाबाव आ साथिखौ मोनसे बेबायदि सावनाय जायो आरो बेनिफ्राय औवा खौ दोबाय दोनानैहाय बै थालिरखौबो औवा दोनायनि खरसायाव सोनानै होयो बेनिफ्राय बेनि सायाव आलारि बाथिखौ दोनबाय लागायबाय ओमफ्राय बेवहाय बिमा मायनावखौ गोसोखांनानै सि बिनाय जायो आरो नोंथां ओम बे सानखालि गासै जेनेबा गामिसेहैनो गासै सैबो बर' न'खरफ्रोमबो माने फोथाराव था थाङो गावबा गाव सावहैयो बेदिनखालि माने फोथारफोरा नायनो जोबोर समायना गोगोम जायो आरो
औ आलारि बाथि जोंनाय जायो नालाय मोनाबिलियाव ख्रि ख्रिनो
औ जायहा माने हा दङ ओमफ्राय बिस्रा माने माइ गायनाय बिदि न'खरफोरा माने सावालाबसिनो थाफेरखाया आरो बे बे खौ काति फोरबोखौ माने फालियालाबायसिनो थाफेरा आरो
औ औ औ
ओमफ्राय बेबायदिनो सिबिनाय जायो सोरहाबा गथ' गथाय ज' ज' थांनानै सिबिहैयो बेनिफ्राय ओ न'आव फैफिनो ओमफ्राय इसोरनि नामावबो बेबायदिनो थोगि होनाय जायो आरो नोंथां औ बावथाय होननाय जायो ओमफ्राय दा नोंथांमोननिथिंजायबो माबाय बिदि जेनेबा माबायदि सोलिनाय नोंथाङा नुदों
औ जोंबो औ नोंथाङा जाखिनि बुंलां ओमफ्राय बेबायदिखौनो आं एखेफ्रामखौ नुनो मोनदों
औ
आङो बेखौसो बुंनो नागिरदों जे जोङो फोथाराव बे साथिखौ मानो सावहैयो बेनि बागै एसे बुंनोसै आरोना नोंथां जिहेथु आगोलनि जुगाव दानि बायदि ओ माइआव सारनो थाखाय एम्फौ थैनायनि बा माइ आबाद मोजां जानायनि थाखाय जों आगोलनो आबै आबौमोननि जुगावहाय मुलि बायदिसिना केमिकेल बेबायदिया ओ गैयामोन नाथाय दानि जुगाव दङ ओ दानि जुगाव नाथा नाथाय जोंहा बिबार बेबायदि ओ फसल थिखाङोब्लाथाय जोङो एम्फौ थैनायनि ओ फिथाइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय जों मुलि सारनो हानाय दा रा ओंखारबाय ओ ओंखायनो गोदोनि जिबाव आबै आबौमोना माने बे आलारि बाथिखौ सावनायनि जाहोना बेनो माने बे बिबार बार फुनाय सम माइ थाइफुनाय सम नालाय बे समाव माने एम्फौआ माइखौहाय माने गाज्रि खालामनो हागोन गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागोन बेबायदिखौ जोङो माने नोजोर नोजोर होनानै बिसोरो माने आलारि बाथिखौ बे समाव माने सावोमोन आरो। जेब्ला जोङो मोनाबिलियाव ओ आलारि बाथिखौ सावगोन अब्ला माने गासैनिबो फोथाराव माने ख्रि ख्रि आलारि बाथि जों जोबनाय जागोनथ' गासैबो सावजोबगोन नालाय अब्ला बै एम्फौ माखासेया माने अरनि फहरावहाय फैनानै माने अरावहाय फैनानै बे आलारि बाथियाव फैनानै माने बारसोमफैनानै थैनायखौ माने नुनो मोनो आरो बेबायदियाव माने माइनि माइया एसे बे एम्फौफोरनिफ्राय माने एसे राहा मोनो आरो।
औ नोंथां आं औ आंबो बेखौनो खोनाबोदों आरो। साइन्टिफिकलिबो माने बेनो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो एम्फौफोरा माने बै अरनि सोराङाव बिर बोनानै माने बारसननानै थैयो औ ओ जेनेबा एम्फौ एनला बेराम आजारनिफ्राय बारग' गनायनि थाखाय बै माइयावबो माने आर'ज गाबफानाय जा यो आरो बै काथि फोरबोनि सिबिनायाव माने माइनि फसल खौ मोजाङै मोननो हाथों बे बोसोराव माने जोबनो गैयै माइ माइरं जाथों औ बेबायदि होननानै माने सिबिनाय जायो। बिमा लोखिखौ गोसोखांनानै
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नो जों नुबोनो मोनदों। बिदिनो ओ मोनाबिलि समावहाय जों गावबा गावनि ओ आफा बोराइ बाथौनि सेरावहाय आलारि बाथि सावबाय बा खायफाया बाथाय मुवा होनानै बावबाय बिदिनो दुब्लियाव लांबाय आरो। मोसौ गलिफोरावबो ओ सावनायखौ नुनो मोनदों। न'नि लांगोना मोखां बा लामाफोरावबो बेबायदिनो होनायखौ नुनो मोनदों आरो। दानि जुगावहाय इसानसालिखौ नुनाया एसे खमसै इसानसालिफोरावबो बेबायदि सावोमोन।
ओम औ ओमफ्राय न'आवबो जेनेबा बा सिथ्ला खनायाव बा थुलुंसि बिफां गायना ओमफाय बेखौ ओ आलारि बाथि बाथि सावनानै खुलुमोमोन आरो बै सिथ्ला खनायाव माने थुलुंसि बिफां गायनानै एक्सट्रा होयो जेनेबा लिरबावनानै गोथारै सिबिनायखौ नुबोदों। दों आरो ओमफाय नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो गलियावबो आरो बाख्रियावबो गासा सावोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालावथ' जोंहा गोबां बर' न'खरनिफ्रायनो बाख्रिखौ नुनो मोनबांलिया नोंथां जायनि जाहोनावहाय माने बाख्रि गैयैनि जोनाव बाख्रियाव सावनाय जायो। ला औ
औ दानि जुगाव गोबां ओ टेक्न'ल'जिनि जुग नालाय गोबां बायदिसिना माइ दोननो हानाय ओ गुबुन गुबुन आलादा आलादा मुवा बेसाद ओंखारबाय बेनिखायनो गासैखौबो नुनो मोनलिया
औ आथिखालाव आरो न'वाव बोसोरसे खिनि जानो आथा खिनिखौल' माइ खौ लाखिनाय जायो जायनि जाहोनाव एसे जायगायावनो दोनजायो न'वाव बाख्रिनि गोनांथि बेबार बायदि दोनथुमलायनाय नु नुफेरा आरो
औ औ नांगौ
जायनि जाहोनावहाय गोमालांबाय
औ नंगौ नंगौ औ औ नंगौ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोन्नाय मोन्दों।
औ दे नोंथां